थां
हेल'
नोंथाङा फ्रि नामा
औ
फ्रिबा मोनसे टपिक लाना फैदों नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
हायो नोंथां
आ बैसागुनि टपिक बैसागु होनना बुङोबाथ' जोंना गिबियैनो मोसौनि बैसागु जायो नङा होमब्ला नों दा ओ बिदिनो बिदिनो मोसौनि बैसागुआव जोंङ इदिनो एसे माबा बानायनाय जायो जेरै लाव फान्थाव हालदै थाइखा जोङो बेफोरखौ लानानै जोङो इदिनो माला सुनाय जायो आरोोना माबाजों मा होनोमोनलाय औवानि माबाखौ जोङो मा थेवल जिरनानै ओमफ्राय बेखौ जोङो मोसौनो गोदोनायाव गानहोयो ओमफ्राय बिदिनो हांगा हांगार माबा साराय हांगारखौ सारायनि हांगारफोरखौ बिदिनो हख'नानै बिदिनो औवा हासन दाननानै जों बे बेखौ एसे थाव गोथांजों लगायनानै जों बेखौ बिखुं मोदोम माबा मोसौनि बिखुं आव लागायना होयो आरोना नोंथां ओमफ्राय बिनि उनाव मोखोना बिला मोखोना बिलाइ बिनिनो बायदि लुथि लावथि बेफोरजों जोङो बुज्रावनानै माबायाव जेनेबा बुनो थाखाय लायो आरो ओमफ्राय जोङो गिबियनो मोसौनो सबाय गोरान एवनानै जाहोगोरो आरोना जाखांनानै इदिनो सिगांनि समावथ' मा होनो दैमा दै सायाव लांनानै थुखैहैयोमोन दानि दिनावथ' बेफोरबायदि गैला नालाय इनिखायनो जोङो न'नि न'नि दैखरनि दै नङाबा फुख्रिनि दैजोंनो थुखैयो आरोना ओमफ्राय थुखैनानै बिदिनो लामायाव मोसौखौ जोङो फोथाराव लाङो आरोना ओमफ्राय बे बे समाव जोङो मोसौखौ दुरुंजों खानो मोना आरोना सानसेनि थाखा हगारनांगौ आरो मोनाफोराव खाबाबो जों गाससिबो मोसौनि दिरुंफोरखौ गोदान सोलायनांगौ आरोना ओमफ्राय बिनि अखानायै जोङो बिदिनो बोर लानाय बोर होनाय बेफोरबायदि बैसागु जायो आरोना जेरै गेदे गेदेरा उन्दैखौ उन्दैनो बोरहोनाय उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय आरो सोरनोबा सोरनोबा बिदिनो हाबा जागोदान फिसाजो बिजामादै बिदि थाबा जोङो बिहाव बिखु खुनजोंनो बिदिनो मान लाफैयो बिदिनो दख'ना गामसा होफैनानै खुलुमफैयो आरोना ओमफ्राय बिदिनो बैसागु बोथोरावथ' जोंनिथिं बिदिनो बोराय बुरैया बोराय बुरै एक्स्रा सेंग्रा सिख्लाया सेंग्रा सिख्लाया एक्स्रा आरो गथ' गथायाइ गथ' गथायाइ एक्सट्रा मोसायो आरोना ओमफफ्राय बिदिनो हिनजावफोरा दख'ना गोमो गस्ला गोजा फालि गोजा हौवा फोरा गामसा गोथां गस्ला गुफुर बायदि बायदि खाालारनि आर'नाइ लानानै जों बैसागु बोथ थोराव खाम सिफुं सेरजा जथा लानानै ज' ज' मोसानाय जायो आरोना आरो ब गामि गामियाव जेसेबां न'खर दं न'खरफ्रोमबो हाबनाय जायो आरोना नोंथमोननिथिंलाय बोरै जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो दे
जोंनिथिंबो बेबायदिनो फालिनाय जायो
आ
जेरै बैसागुआव बयबो गाजा गोमजायै रंजानाय गाजानाय सोलियो।
औ।
बेबायदिनो ज' ज' न'खर न'खर मोसालायनाय जायो। माबायाव मा होनो गिबियावनो जोंनाबो माबानि मा होनो मोसौनि बैसागुआ जाग्रोयो।
औ।
मोसौनि बैसागु जाखांनायनि उनावहाय मानसिनि बैसागु जायो।
औ।
बेबायदिनो मोसौनि बैसागु जाखांनानै मानसिनि बैसागु जानायाव बयबो रं न'खर न'खर बिदिनो ज' ज' मोसालायो रंजालायो बयबो खौसेयै जोंनि बर' हारिनि बे मोनसे फोरबो आरो
द
ओंखायनो बयबो रंजा बाजायै बेखौ खुंलाङो आरो
नोंथांमोननि जायगायावलाय बोरै
जोंनिथिंबो बिदिनो जायो आरो जोंनिथिं बिदि आरोना ओ बिमा जोंनानि आइ आबैमोना बिदिनो बैसागु जायैनि मास मोनसेसो सिगां बिदिनो माइब्रानि जुमाय जुमाय माथानि जुमाय संनानै दोनो आरोना ओमफ्राय जोङो बिदिनो गामि गामि मोसाबा जाय न'खरनि बिगोमा बियो जोंनो जुमाय लोंग्रा लोंग्रानो लोंग्रा जुमाय होयो आरो बिदिनो। फेबसि लोंग्रायानो लोंग्रा फेबसि होयो आरो बय न'खरफोराबो ओ बेदर बेदरफोर बेदरजों जेरै दाउ बुलारजों बिदिनो थालिर फस्ला दाउ बुलार भाजा बेफोरबायदि फाजाफोर संनानै जाहोयो आरोना। सोरबा ओमफ्राय हायया बिदिनो बुट बिदिनो पापर बेफोरबायदि संनानै जाहोयो आरोना गोदोनि दिनावथ' मालाय बिदिनो दख'नाफोरखौ बिदिनो जोङो हाथाय बाजारनि दाथ' हाथाइ बाजारनि बायनानै। गानो गोदोनि समाव हाथथाय बाजारनि बायनानै गानामोन बिदिनो। मास बिदिनो मास मोनसेसो सिगांनो बैस बैसागुनि दख'ना गोमो बायदि बायदि समायना रमायना आगरनि बिदिनो एरनानै दानानै गानोमोन आरोना ओमफ्राय इदिनो सोरबा बिदिनो सिख्लाया गावनि अनजालु मोजां मोननाय बिदिनो। गामसा आर'नाइ दानानै हरोमोन आरोना गोदोनि दिनाव आरो। दा थ' जोङो बिदिनो मास मोनसे जायो बैसागु मास मोनसे जायैनि सिगाङावनो। दाउ दाउ खौवा दंफाङाव बानानै खौवौ खौवौ होननानै गाबबोयो जोंनि गोसो। दा बिराद गोजोननाय मोनो आरोना नोंथां। आरो जोङ इदिनो जोंसेथ' दा बिदि जादों आरोना। जों बयबो गामि गामि न'खरफ्रोमबो ओंखारनानै जोङो जाय न'खर न'खरनियाव मोसादों बे न'खरनि बिगोमाया जोंनो एसे एसे रां हरो आरोना। जों बे रांखौनो ज' खालामनानै उनाव जों बहागि मेला खुंनाय जायो आरोना गामिफोरावनो फिसा फिसा। बे बहागि मेलायाव जोङो बिदिनो। गेलेनाय बिदिनो खाबादि खारनाय बारनाय बिदिनो बाल्थिं बारनाय। बेफोर बायदि बायदि मोसानाय मुसुरनाय बेफोरबायदि खन्थाइ आवरायनाय बेफोर बायदि माबा दं माबायो आरोोना खेला होयो आरोना दानि दिनावथ' बिदिनो। सोरबा सोरबा बेफोरबायदि जायाबाथाय सोरबा सोरबा रोंबाबो रोङिबायदि जानानै थायोना। बेनि थाखायनो गामि। फोराव फिसा फिसा बिदिनो खालामो आरो बेनिखायनो जाय जाय रोंदों बेयावनो गामिफोरावनो जाहाथे बारा मानसिफोर माबायावनो एसे एसे दिन्थिलांनानै गाव साहस गोरा जायो बेफोरनि माबा। बेफोरनि थाखायनो जोंना औ इदि बानायनाय जायो आरोना।
औ औ औ जोंनाबो नोंथां जोंनाबो बेबायदिनो गामियाव फिसा फिसौ। हाबाफारिखौ बेबायदि हाबाफारिखौ लानाय जायो। गथ' गथाया साहस जानायनि बोराय बेन्थ'फोराबो रोंनानै थाब्लाबो बेफोर बायदि खालामाब्ला जेबो। रोङा नालाय ओंखायनो साहस जानायनि बयखौबो बेबायदिनो खालामहोयो आरो गेलेहोयो मेथाइ खनहोयो मोसाहोयो बेबायदिनो। गोबां था रोखोमनि खामानि मावो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
नंगौ।
बैसागु होनोब्लाथ' जोंनि बर'फोरनि बियो मोनसे बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो जाहैबाय।
औ बोसोराव मोनसे खनसेल' जानाय
औ औ। बिनि थाखायनो बे गोदान बोसोराव बयबो गोदान गोदान गाननानै बयबो रंजायो बाजायो। गेदेरफोरखौ खुलुमो उन्दैफोरखौ बोर होयो। बेबायदिनो गिबियावनो जोंनिथिंबो मोसौनिनो। फोरबो बैसागु मोसौनिनो बैसागु। फोरबोआ जाग्रोयो।
नोंथां नोंथांमोननिथिं मा मा बिदिनो मोसौनो बिदिनो माला गानहोनाय जायोना बेयाव नोंथांमोना मा मा? जा मा मा बुस्थुखौ बाहायो?
जोंनियाव बेयावहाय। दा बेबायदिनो जोंनियाव लाव फान्थाव थाइखा।
बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो। आरो गोदोनायाव गान लाव थाइखा फान्थावखौ गोदोनायाव माला सुनानै गानहोयो। दिरुंफोरखौहाय गोदान गोदान बोसोरनि गोदान लाबोनानै गोदान गोदानजोंजों खायो।
औ।
बे बादिनो दैमायावहाय दैमाफोर थाबाथ' दैमाफोराव थुखैहैयो। दाथ' दैमाफोरबो गैया जाहैबाय नालाय जोंनि खाथियाव ओंखायनो। न'नि दैफोरजोंनो थुखैयो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
जोंनि थिबो दा बिदिनो औ
थांबाथाय
दिरुं गोदान होनानै दुब्लि फोथाराव गांसो जानो खाहैना खाहैना दोनहैनाय जायो आरो।
अ
बेबायदिनो बैसो मोसौनि बैसागुआ बैसागु फोरबोआ बेबायदिनो थाङो आरो।
औ बे मोसौखौ खाहैनाय समाव इदिनो ओ मेथाइ दोंसेबो खननाय जायो। जेरै लाउ जा फान्थाव जा बिमा बिमा गायदेरनि दाला बिफा बल'नि ला बिदि होननानै जोङो मोसौखौ बुज्राव बुज्राव माबायाव लांनाय जायो आरोना। बिदिनो जोङो सबाय गोरान थाइखा लाव हालदै फान्थाव बेफोरखौ सारै सारै लांनाय जायो आरोना। ओमफ्राय उनाव जों बेखौनो ओ दुब्लिनिफ्राय जों बेखौनो खनखां ना लाबोफिननानै बेखौनो ओ मोननै मोनथामसो माला जुरुना बिदिनो गलि बाख्रि बेफोराव जों खानानै दोननाय माबानानै दोननाय जायो आरोना।
औ औ औ
आरो बेफोर बेफोर थाइखाया उनावहालागै बिदिनो बिराद मोजां आरोना मानसि फोरा इदिनो उदै जा उदै गाज्रि जानाय बिदिनो सो सोमनानै बिदि लोंनो हायो आरोना बेफोर थाइगाफोर
औ
बेफोरबायदिनो गोबां मोजां आरो ना।
औ औ नंगौ नोंथां जोंनाबो बेबायदिनो खालामनानै दोनो गलिफोरावहाय थाइखाफोरखौ मोसौ खौ थुखैखांनायनि उनाव गलियावहाय लाव फान्थाव थायखा खौ थेबनानै दोनो।
नोंथांमोननिथिंलाय ओ मा दानि दिनावथ' बांसिन अबेबा अबेबा गामियाव नुनो मोना मोनदों आङो इदिनो खाम सिफुं जथाजों मोसायागारानो इदिनो ओ माबा दि जे दे माबा बेफोरजोंसो मोसायो नोंथांमोननिथिं मा मा लानानै मोसानाय जायो?
जोंनिथिंजायाथ' खाम सिफुं जथा सेरजाजोंनो मोसायो।
ओ
बरथ'मान दा जोंनिथिंजाय बर' हारिनि थाखाय जौगानायनि खामानि मावबाय थायो नालाय ओंखायनो बेबाय दि दि जेफोरजों मोसानायखौ मोजां मोना आरो। जोंनि बर' हारिनि थाखाय बे मोनसे नेम कालचार जोंना जथा सेरजा खाम सिफुं दंखा थायो नालाय बेजोंनो जोंना गोगोम मोसायो आरो।
ओं दे होमबा नोंथां जोंना समाबबो जाना फैबाय बे होमबा बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा?
दे दे दे नोंथां दे